औ खोनादों नोंथां बुंलाय
नोंथाङा दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
दायो आङो न'खराव गोनां जानाय माखासे आइजें आइला एबा न'खर खुंनायाव गोनां जानाय बेयाव रायज्लायनो सानदों
औ औ हागोन दे नोंथां बुं
ओ न'खर खुंनायाव गोनां जानाय होनबाथ' जोङो मिथिखागौ आइजें आयलाफोरखौ जेरै ओ सं संनाय खावनायनिफ्राय लानानै जेरै आबाद मावनाय बायदि रो खोमनि ओ सिखा रुवा बा खादा बिदिनो जेनेबा हुखेन हासिनि बायदिखौ जों मोनो
औ
दानाय लुनायाव गोनां जानाय जेरै आइजेंनाफोर साल खुन्था जेन्थे दांगोना था गनसि बेफोरखौनो जोङो बुंनो हायो बेनि अनगायैबो
बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावसोरनि न'खर खुंनायाव गोनां जानाय गासै आइजें आयलाफोर खौ माने मिथिंगायावनो बुथुमनानै लायोमोन मानो होनोबा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि सेर सेर एबा हाग्रा बंग्रा सेर सेर दै मा दैसा सेर सेर बायदिफोरा थानानै रायजो जाबोदों बेनि अनगायैबो बिसोरो बेफोर मिथिंगानि सेर सेर थानाय थानायनि जाहोनाव मिथिंगायाव मोननाय बायदि रोखोमनि माने बिफां लाइफांफोरनिफ्राय बिसोरो गावसोरनि नांगौ जानाय बांसिन मुवाफोरखौनो माने दिहुननानै लाबोदों आरो संसार जाबोदों बेखौथ' ओ गथ'फोरा बेबायदिनो बुंनो हायो बे बेनि अनगायैबो बर'फोरा ओ माने न'खर खुंनायाव गोनां जानाय आइजें आइला नि अनगायैबो जेरै न'खर दाव गोनां ओ जानाय लोंनायनि थाखायबो
औ
मिथिंगायाव मोननाय माखासे ओ बि ओ बिफां लाइफांनि फिथाइ बेदर बिलाइ बिजौ बायदि देन्थाफोरखौबो बाहायनानै जानानै जिउ खुंबोदों। जेरै ओ बर'फोरा न'खर खुंनायाव गोनां जानाय फार्स्टआव संनाय खावनाय संनाय होननानै बुङोब्ला संनाय खनायाव गोनां जानाय जेरै खादौ ओमफाय दोस्राव बेबायदिनो सागं थौसि बायदि ब खौ गोद गोदाय माने दंफां दफांनिसो बानायनानै लायोमोन दंफांजोंसो माबायोमोन आरो बिनि अनगायैबो जेरै बर'नि मख'जाथ थाव जेरै उवाल आरो गाहेन माने अन सौ जाययाव अन सौवो अनला ओंख्रि जानो थाखाय बर'फोरा अन सौनो थाखाय गाय बे उवाल एबा गाहेनखौ बाहायो गोदो गोदाय नाथाय आथिखालाव बेफोर औवाल एबा गाहेननि जायगायाव मेसिनफोरा मेसिन माने ओ ग्रीन एबा ग्रेनडारफोरा जायगा लाफैबाय आरो बिनि अनगायैबो जेरै ओ बर'नि नि हाबा हाथासुनियाव बाहायनाय जेरै ओ-ओंखाम आरो अनला ओंख्रि दोननो थाखाय हाथा बेखौ जोङो मोननो हायो बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बे हा हाथायाव ओंखाम ओंख्रि खुरनानै हिनजाव गोदान बा हौवा गोदानखौ हाबा होनाय माने ओंखाम जाहोनाय नेमखान्थि दं दङ' आरो दासिमबो बेफोरो दङ' होननानै जों बुंनो हायो।
ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बर'फोरा ओम अमा आदार एबा बायदि रोखोमनि माने जिब जुनार आदार होनो थाखाय नावद्रा दंफांनिफ्राय दाननानै लायोमोन बर'फोरा बेखौ खौ माने मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइ बिफांनिफ्रायनो दाननानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो आबाद मावनायाव गोनां जानाय जेरै आइजें आइला आइजें आइलाफोर होननानै बुङोब्ला ओ बिदिनो हासिनि नांगोल जुंगाल मै बावखा हकेन रैना हासि दिबखन ओ लावथि बायदि हा थुथुरा बायदिफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेफोर गासिखौबो माने बर'फोरा गावसोरनि जिउ खुंनायाव ओ बा न'खर खुंनायाव ओ गोनां जानाय हिसाबै बाहायबोयो मानो होनबा बर' फोरा आबादखौनो गाहाय होननानै साननानै लायो बेनिखायनो बेफोर आबाद मावनायाव गोनां जानाय बेफोर गासै मुवा बेसादफोरखौ बिसोरो मिथिंगायाव मोननाय गासै माने बिफां लाइफांनिफ्रायनो दिहुनना लाबो दों आरो खायसेखौ जेनेबा रायदों बायदिसिनाफोरनिफ्राय दिहुनना लाबोदों बेनि अनगायैबो बर'फोरनि जेनेबा
माबा होननानै बुङोब्ला जिउ ओ जिउ खुंनायाव बा न'खर खुंनायावहाय गोनां जानाय आइ जें आइला होननानै बुंबावोब्ला जेरै
बायदि रोखोमनि मा होनदों ओ जेनेबा ओ औवाजों बाहायनाय जेरै मरा
औ
जेरायग्रा मरा एबा दारहा हेबनाय बायदिफोरखौबो जों मोननो हाबावो बेफोरखौबो बिसोरो गावसोरनि गोनां जानायावहाय औवा बारायदों जे हेबनानै लाबोदों दैज्लां बोथोराव जेब्ला गोलोम बोथोर समाव गोलोमनाय समाव ज सिथ्लायावहाय अखाफोर दान सोरां समाव गोदो गोदाय आबै आबौमोनहा दारहा एबा मरा नानैनो बेवहाय जिरायनायखौ जों नुनो मोनबोदों बेनि अनगायैबो बर'फ्रा जिउ खुंनायाव गोनां जानाय जेरै बायदि रोखोमनि होनदों गाननाय जोमनायाव बाहायनाय दानाय लुनायाव गोनां जानाय जों जेरै साल गान्दै ओमफ्राय बिदिनो गन्सि
ओमफ्राय बिदिनो बान गोजा हासुं आरो बिदिनो जेनेबा गराइ आरो गरखा बायदिफोरखौ माने गोबां दङ बिफां लाइफांनि फ्रायनोबा मिथिंगायाव बुथुमनानै लानाय बिफां लाइफांनिफ्राय इसे दिहुननानै लाबोदों आरो बिनि अनगायैबो बर'फोरा न'खर जिउ न'खर दैदेननो थाखाय बा न'खरखौ खुंलांनो थाखाय गोनां जानायजों जेरै जानाय लोंनायाव बाहायनाय बा ना मै हमनो थाखाय जेरै जेखाइ खबाइ खखा सेन पल' बिदि जेब बायदिफोरखौबो न'आवनो बानायनानै लाबोदों बिसोरो बिसोरो आखाय आखायजों गावसोरनो औवा दाननानै बा औवा सिनानै बेफोरखौ हेबनानै लाबोदों बेनि अनगायैबो जेरै गिसिं हेबनाय बा गोदो गोदाय बर'फोरा दर्जा हेबनो थाखाय दर्जानि थाखायबो औवाजों हेबनानै लायोमोन दर्जाखौ मानो होनबा गोदो थुरिनि न'सो मा होनो बांसिनै बर' फोरना थायोमोन बिनिखायनो दरजाया बिसनिया औवानि जायोमोन दानि बायदि दंफां आांनिबा बायदि रोखोमनि आगर दान खनाय जायामोन बेनिखायनो बर'फोरनि गेजेरावहाय बा बर'फोरनि जिउ खुंनायाव बा न'खर खुंनायाव गोनां जानाय बेफोर गासैखौबो जोङो मोननो मिथिंगानिफ्रायनो दिहुनन्नानै लाबोनो हादों दा नोंथाङा बेफोर बर'फोरनि न'खर जिउ खुंनायाव गोनां जानाय आइजें आयलाफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो स थाननाय नामा
औ बुंजागोन बुंनो हागोन जेरैबायदि बुं बर'फोरनि दोरोङारि गियानजों गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय हिसाबै गोबां बर'फोरा मिथिंगानि बिखायावनो थानानै रायजो जायो बिसोरो गावसोरनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय नखर खुंनायाव बाहायनाय बेसादफोरखौ बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनो लायो जेरैबायदि ओंखाम संनायनिफ्राय लानानै उन्दुनायसिम बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमग्रोनानै लायोमोन आरो गोदो नाथाय बेफोर मुवा बेसादा आथिखालाव फाइनै सोलायदों बेनि ब आं बुंनो सानदों सोलायदों होनना बुं बा जेरैबायदि गोदो जोङो दंफांनिफ्राय दानना लानाय मानेखि खादौ सागं बेफोरखौ आथिखालाव जोङो हाथाय बाजाराव गोरलै राहायैनो मानेखे बायनानै मोनो बेफोरखौ बांद्रायजों औवाजों बाहायनायबो नुनो मोननाय जाला बेफोरखौ गो गोदो औवाजोंनो दाननानै लानाय जायोमोन आरो जेरैबायदि बर'फोरा थबसि थबसिखौथ' दंफांनिफ्राय दानना लानाय जायोमोन बेखौ नाथाय आथिखालाव बेखौ लहा फिथ्लाय बिदिजों दानायखौ नुनो मोननाय जासै आरो जेरैबायदि अन्थाइाव अन्थाइखौबो बाहायोमोन जाहैदों बिसोरो गोदो बाथोन देनाय बिदिनो माबा माबियाव नाथाय आथि खालाव बेफोराव बेफोरबो खमायलांबाय आरो बिनि अनगायैबो बर'फोरा दोरोङारि गियानजों गोबां ना हमनाय बा बिदिनो मैहुर खालामनायाव गोबां आइजें आइलाफोर बाहायो जेरैबायदि खखा सेन बेफोर बेफोर हेबनायफोरखौबो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो रोंगौ आरो जेरैबायदि आरो न'ख न' लु नायावसो बेसेबां मुवा नांगौ बेफोर दोरोङारि गियान फोर बर'फोरनाव दंखायो आरो गोदोनिफ्रायनो आरो बैफोर बैफोरखौ माबोरै बाहायनांगौ बेफोरो मोनसेया आथालनिफ्राय मोनसेया आथालसिम आ आथिखालसिमबो एफा एनै सोलिदों नाथाय बिगियान मुगाजों नायनो थाङोब्ला बेफोरो एफा एनै गारलांनायखौ नुनो मोनदों आरो जेरैबायदि जोङो गोदो दोआव एबा हानि दोस्रावआवनो ओंखाम संनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ जेरै कुकार बेबायदि बाहायनाय नुनो मोननाय जायो आरो जेरै बाथोन देनाय याबो जों जेरै दं फांनि दंफांनि थरसिफोराव देनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव रेन्डार बायदिबा बिदिनो लहानि ओंखारनाय थफसि बेफोरावसो देनाय नुनो मोननाय जासै आरो बिनि अनगायैबो जोङो जि मैगं सुग्रा खादा बेखौ औवा हेबनाय जायोमोन नाथाय बेखौ आथिखालाव जेरै लबारनि खादा बेफोरखौ मोननाय जायो आरो आरो बर'फोरा गोदो दोस्रावखौ दै दोननो थाखाय जेरै गारहा आथिखालाव गारहा बाहायो बेबो बिगियान मुगाजोंनो ओंखारनाय मोनसे मोनसे सिस्टाइलनि स्टाइलनि माबा बेसाद बेखौसो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनसै गासै निबो न'खराव आरो बेनि अनगायैबो आथिखालाव गोदान मुगाजों ओंखारनाय दैफोर माने बथलावसो बांसिनै फ्रिजफोराव सोनानै दोननाय नुसै आरो गोदो दैखौ गुसु खालामनो थाखाय बिसोर सोरो हानि दो बेफोरखौ बानायनानै हानिफ्रायनो हानिफ्रायनो बानायनानै लानाय जायोमोननो नाथाय आथिखालाव बेफोरो गोदान मुगाजों सोलायनानै गोबां गोरोबफानायखौ नुनो मोननाय जासै आरो आरो बेनि अनगायैबो जों गोदो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लानाय जल बेफोर बेफोरखौ आथिखालाव बा बारा बाहायनायबो‌ नुनो मोननाय जाला आरो मैहुरारि बिथिंथ' नायनो थाङोब्ला जोङो आथिखालाव बर'फोरखौबो बुंनो हासै बारा मैहुर खालामनाय नुला मानोना मैहुर खालामनाया मोनसे क्राइम बा मोनसे सरखारारनि हेंथासो जाना फैबाय गोदो मानसिफोरा थांनानै थानो थाखाय बेदर बा माबा मोनसे बिदिनो नागिरना जायोमोन। नाथाय आथिखालाव गाव गावनि आबाद मावनाय बा सोलोंथाइ साख्रि लानाय बेफोरनि बेफोरजोंसो थांनानै थासै आरो बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन बिदिनो दोरोङारि गियानफोरजों जों माखासेफोरखौ गारदों आरो माखासे खौ बोजबना लानायखौ नुनो मोन्नाय जादों। आरो बेबायदिनो जि दानाय होनना बुङोब्लाथ' जि दानायाव गोबां गोदो जोङो दोरोङारि गियान जोंनो गावनि गाननाय जोमनायखौ मिथिंगानिफ्रायनो दिहुनजोबनानै लायोमोन नाथाय आथिखालाव बैफोर सोलायनानै जेरैबायदि जोङो गोरलै राहायैनो अइफिं बेफोरबायदि मानेगे उइभिं बायदि सेन्टार फोसननानै बेफोरखौ दा मिसि सिनफोरावसो दानाय नुनाय मोनसै आरो। आरो बैफोर मेचिनफोराव दानाया सम दसे समनि गेजेरावनो दानो हायो ना नाथाय दोरोङारि गियानजों मानेके सानसे बा साननैनि गेजेरावसो जि गांसेखौ हा हायोमोन जानांगौ बिनिखायनो आथिखालाव बैफोर दोरोङारि गियानखौबो एफा एनै गारलांनायखौ नुनो मोन नाय जादों आरो।
ओम
नोंथां बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेहायनो दोन्थ'जासिगोन नामा?
औ नोंथां दे।
औ